नोंथां
हेलौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ जो आङो नोंथांनो फन औ नोंथां औ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंङो माखासे आबाद ना आबाद मावनानै जोङो माबायदि जिउ राहा लानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ होगोन नोंथां
दे दे बिदिब्ला नोंथां ओ आङो सावरायनोसै नोंथ थां नोंथाङा खोनासंलांदो गिबियावनो अ ओम दा थ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ हो बे दैज्लां बो थोरावनो जाहैबाय जोंनि ओ बर' माहारि एबा जोंनि भारत हादरनि गासैबो सुबुंफोरानो एबा सा सानजा रायजोनि आसाम जोंनि आसाम हादोरसानि गासैबो सुबुं फोरानो ओ माइ आबादनि सायाव सोनारना थायो नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला माइ आबादानो जाबाय जोंनि गाहाय जिउ खुंनायनि राहा होननानै जों बुंनांगोन जेब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ मोना मोननि दिननिफ्रायनो माइ आबाद मावना नै जाबोगासिनो बेनिखायनो दा ओ दासिमबो जोंनि ओ ओ माहारिनि एबा जोंनि ओ आबै आबौमोननि सोलिबोनाय बे आबाद खौनो नोजोर बोनानै गासैबो सुबुंफ्रानो आबाद मावनानैनो गाहायनो जिउ राहा नाय जायो थिग बेबादिनो दा दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोंहा गायनाय फुनायफोरा जोबोद बिहिर जादों होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला दा दैज्लां बोथोर समा गायफुनाय सम गोबां सुबुंफ्रानो माइ आबाद मावदों नोंथां थिग बेबाय दिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बेबाय दिनो दा गोबां आबाद ओ आबादारि फोरा आबाद फोथाराव ओ आबाद मावनो थाखाय ओ ओंखारलांजोबदों होननानै जोङो बुंनांगोन मानो होनोब्ला बे आबा ओ आबाद मावनानै जायाब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव ओ थांना थानायनि राहाया नो बेनो होननानै जोङो बुंनो हागोन बेनिखायनो दा गिबियाव जों आबादखौ बोरै मावो होननानै बु ओ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौ बोरै मावो बेखौ रायखांगोनांगोन आरो बुंग्रोनांगोन गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय ओ मा होनो जोंनो दैनि गोनांथि जायो जेब्ला जो ओ बैसागु बोथोराव ओ अखा हायोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो हालेवजेननो। आखाइायाव लानाय जायो सोरबा मोसौदो हालेवनाय जायो आरो सोरबा टेक्टरदों हा-हालेवनाय जायो नाथाय दा जोङो गुबैयै नुनो मोनो मोसौजो हालेवनायखौ गोबां खम नुनो मोन-मोननाय जाबाय मानो होनो नोब्ला ओ दा जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावबो औ नोंथां। ओ मा होनो मोसौखौ गोबां खम सुबुङानो खम फिसिनायखौ नुनो मोनो। बिनिखायनो गोबां सुबुंफोरा टेक्टरजों हालोवनाय जायो जेब्ला जोङो दैज्लां ओं। बिस ओ मा होनो बैसागु बोथोराव अखा हाजेनो अब्लानो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जों खोथिया फोजिनो थाखाय जों हालेवजेननाय जायो थिग बेबायदिनो। बैसागुनि जोबथा एबा जेथोनि गिबि सप्तायावनो जोङो मा गासैबो सुबुंफोरानो ओम खोथियाखौ फोजेननाय जायो आरो। बे फोजेनखांनायनि उनाव जोङो गासैबो फोखांनाय लोगो लोगोनो गास सैबो सुबुंफोरानो आबाद फोथाराव सोरबा खारायनाय होनना बुङो माने गिबि हालेवनाय बेखौ खारायनाय होनना बु नैथि हालेवनायखौ जोङो औ खामार बुनाय होनना बुङो आर रो नोंथां नोंथांमोननिखै मा बुङो नोंथां गिबि नैथि हालेवनायखौ?
सामार होनाय नाम
सामार अ जोंना बिदिनो सामार होननाय होनना बुङो ओ बिनि उनाव जोङो ओ उनाव सैसे एबा सैनै एबा फेरसे फेरनै ओरै फेरब्रै फेरबायावलागै जोङो एवनाय जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जेब्ला फेरबा जायो जोङ गायनो गायनाय जायो बे गायनो थाखाय जों गिबियावनो खोथियाखौ फुना लानांगोन बेनि उनाव खोथियाखौ फुखांनानै जोङो गायनाय जायो बेनि उनाव जोङो मा होनो मोनसे ओ जेब्ला गायखाङो गायफु गायखाङो अब्ला जोङो ओ गायबाय थायो गायखां गायबाय थानानै जोङो मोनसे फोर्बो फैबावो जोंना बे गसा लानाय होनना बुङो आरो नोंथां। बे गसा लानाय फोर्बोआनो जाहैबाय जों जेब्ला ओ माइसालि माइ गायो अब्ला जोङो मा होनो बे ओ ग ओ मा होनो गसा लानाय फोर्बोखौ जोङो फालिनाय जायो जेब्ला गसा लानाय फोर्बो फालिनायाव जोङो गिबियावनो जोङो माइसालि माइ गायगोन। बे माइसालि गायनायाव न'खरनि बिगोमाया थांनानै फोथाराव फुंबिलियावनो थांनानै मोनब्रै आलिनि नि खनाखौ नायनानै बेहाय ओ आलारि बाथि सावो सावनानै बेहाय थुलुनसि बि गायनानै आलारि बाथि सावो इमफाय थाव फोननानै माइखौ गायजेननाय जायो बिनिफ्राय गासैबो ओ सुबुंफोरानो एबा माइ गाय-गायगिरि बिथांमोना गायनाय जायो आरो बेबायदिनो गायखांनानै गाय खांनानै फैनाय जायो आरो बे गायखांनानै फैनाय फैखांबा जोंनि फोथाराव आबाद फोथाराव जा हाथे गुबुननिफाय एफौ-एनला फैनानै एबा गाज्रि बारहावाया फैनानै। जाहाथे जोंनि माइ आबादखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखाय मा खालामनाय जायो बेहाय ओ औवा बिजौ मोन-मोनसे इनि एबा जेंसि जेंसि होनना बुंनाय जायो। बेखौ लों-लांनाय जायो आरो गयसावनि दफां-दंफांनि बिलाइ बेखौ लांफानाय जा जायो आरो बैग्रि दानिखौ लांनाय जायो आरो। आरो थोरि-थोरि थाम लांनाय जायो आरो जोंनाव बेबायदिनो मोनसे नेम दोङो आरो फोथायनाय जाहा थे बे आलियाव बेखौ थुनाय जायो आरो। थुना गारबोनाय जायो मानो होनब्ला बे आलिनि गेजेरजों माबाफोर मोदाय गाज्रि एबा बारहावा गुमाफोरा। एफौ-एनला फोरा फैनानै थाबायनानै फैयोब्ला नाथाय बे दैग्रि सु ओ गयसावनि बिलाइ। बायदि थुनाय जेंसि थुनायफोरखौ बारनो हायि बायदि। बेहाय थुनानै गारबोनाय जायो आरो बेसे फोथायनाय दोङो आरो जाहाथे जोंनि आबाद फोथाराव हाबफैनो हाया। बे फोथायनाया दोङो थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओ मा होनो। ओ गसा लानाय फोर्बोआ थाङो आरो बेनि उनाव जोंनाव माबा फैयो गायै गायै गायखांनानै। ओ मोनसे फोर्बो फैयो बे फोर्बोआनो जाहैबाय हाल जांख्रा होनना बुंनाय जायो हाल जांख्रा होनना बुङो-बुङोब्ला गुबैयैनो औ। गुबैयैनो बेखौ ओ हाल थिखांनाय होनना बुङो आरो माने हाल जांख्रा माने माइ गायजोबनाय बे माइ गायजोबखालि ओ गामिनि सुबुंफोरा मोनथिनाय लोगो लोगोनो लिंलाया जासिनो गासैबो थांनानै ओ आबादखौ आबाद फोथाराव हेफाजाब होनो थाङो आरो गायजोबनाय बेबायदिनो बे आबाद फोथाराव जेब्ला ओ न'खरनि बिगोमाया थांनानै थाव फुनना गायग्रोै गायखांनानै आरोबाव मा होनो ओ गायजेरखांनानै गासिबो गायै गायखांनानै बिदिनो सुबुंफोरा गायखांनायाव जेरै मा होनो ओ जोंना मोनसे जानाय फोरबोबो जायो जेरै जों अमा बेदर न'नि दाउ बिदिनो ना बाथोन माथोन माइबानि जौ गोदै आरो ओ बायदि बायदि जौ गोसो ओ गिसि गोरान बेबायदि मोनलोंनाय जायो बेफोरजोंनो गायफैनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बे बेबायदिनो आरो गायखांनानै जेब्ला मोनाबिलि जायो गायखाङो अब्ला हाब्रु ओ लिरलायनाय मोनसे फोरबोबो जायो आरो बेयाव रंजानाय आरो थिग बेबायदिनो ब्रु ओ मा होनो लिरखां फैनानै माइनावखौ बराय लांना फैनानै जोंनि फाख्रियाव गायफैनाय जायो आरो माइखौ बिदिनो नोंथां। बेनि-बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलखै माबायदि माइ आबाद ओ गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन आरो नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ। नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो माइ आबाद औ माइ आबादखौ गायनो थाखाय थाखाय जोंनो मोनसे फैलाव दुब्लि नांगौ नङा होमबा नोंथां। बिनि सिगां जोङो माइनि जोलैखौ थि खालामनानै लानो नांगौ जेरै जोङो मा माइखौ गायगोन ना जोंहा माइया गोबां रोखोमनि दङ। जेरैहाय माइसालि माइ जोसा माइ आसु माइ मा रनजित माइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन जोंहा गोबां माइ आबादफोर दङ आरो माइ जोलैफोर नङा होमबा नों थां बेबायदिनो जोङो जाया जाय जाय जोलैखौ गायगोन जोङो बेखौ थिग खालामनानै लानो नांगौ। बे जोङो थि खालामनाय बा माइ जोलै बा जोलैनि दोननाय माइखौ जोङो माइज्लि होननानै बुङो। माइज्लिखौ जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो दैयाव सोमग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय दैयाव माखासे सान सोबनानै जोङो बेखौ बोखारनानै ओ ओ थालिर बिलाइ बा माबे माबेबा लांदां जायगायाव जोङो मा लखब फैनानै जोङो बेखौ एसे खोबनानै दोननाय जायो साननैसो जाहाथे बिनि मा होनना बुङो गाजाया मोजाङै बेरखाङो बेनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो माइ जोलै बा माइज्लि बेखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो दलर से हायाव जोङो मोजाङै फोमोननानै आरो मै होनानै जोङो समान खालामनानै लानाय जायो बेयाव बेनिफ्राय जोङो बे दै एसे सोनानै जोङो बेबायदिनो दैखौ फोराननानै जोङो मोजाङै फ्रि फ्रि नांगौसेबां सारलानानै बा रानसारनानै जोङो होनाय जायो। आरो बेबायदिनो माखासे बियो ओ रज'गोन रज'नानै बियो खोथिया जागोन आरो बेबायदिनो खोथिया रालांगोन जेब्लानाखि फुजानाय जायोना अब्ला बे समाव खोथियाखौ फुनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो खोथियाखौ फुनानै जोङो माइ गायनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ माइ गायग्रा जेनोखि जोङो दुब ब्लि हाना जोङोथ' माइ गायनो थाखाय जोङो दैनि गोनांथि जोङो बेखौ मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? नाथाय जोंहा बेबायदि माइबो दङ जाय दै गैयालासेबो गायनो हानाय माइना बेनि उनाव जोङो मा दुब्लि फोर ओ थियारि खालामनो नांगौ दुब्लियाव जाहाथे दै हाबो बेखौ जोङो गिबियाव नोजोर होग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो, आलि दाननाय आरो आलि खोनाय बेखौबो जोंहा दुब्लि बेयाव गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा जोङो बेयाव मा? ओ नांगौसेबां दै खौ जोङो। जगायनानै लानो थाखाय आरो नांनायनि बारा दै जायोबा जोंहा बेखौ जावग्लायनानै हरनो थाखाय बा थेद फिनो थाखाय जोङो आलिखौ बाहायनाय जायो आरो, बेबायदिनो जोङो ओ माइ गायनो थाखाय ओ जोङो हालेवनानै लाग्रोनो नांगौ, जेरैहाय जोङो नांगोल बा, मोसौफोरजों हालेवनो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो, आथिखालनि दोरोङारि ओ मुगायाव जोंहा दोरोङारि बा बिरोंदामिनजों। जौगा जानाय जोंहा मा? ओम। माखासे मुवा ओ मेसिनफोर जेरै- ट्रेक्टर, पावार टिलार बेफोरबायदि एवग्रा आगजु। फोर जोङो, ओ दुब्लिखौ एवनानै लानो नांगौ। औआरो, बिनिनो गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो। बिनिफ्राय जोङो मा होनना बुङो? सामार होनाय होननानै बुङो, नैथि एनायखौ। बेबायदिनो बर' माने, बेबायदिनो गो ओ मोनहोनानै जोङो मा? बेखौ दोलो दोलो हाब्लु खालामनानै जोङो। माइ खौ जोङो, खोथियाखौ जोङो। फुनानै लानो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ ओ आखाइयाव एसे एसे लानानै जोङो आखाइनि। बिजौजों ओ फारि फारि थुलांनो नांगौ आरो, बेनिफ्राय बियो थांनानै रज'नानै बियो। एरलांगोन आरो बेबायदिनो, मोनसे सम फोर ओ मोनसे सम दंङ जोंहा, ओ माइ। जेब्ला गायखांजोबो। बा, ओ गायगोरनायाव जोङो मोनसे ओ फालिनाय जायो, जों बेयाव जेन'बा गय फाथै बावहैनाय बा बेव। बेबायदि, ग- गुबुन गुबुन नियम निथिजों जोङो मा? माखासे इसोर सिबिनाय मुङै जोङो। जाहाथे आबादा मोजाङै जायो बा एम्फौ एनलाफोरा जाहाथ। जायाना बेफोरनि थाखाय जोङो, मोनसे मान होनाय ना, ओ खुलुमनाय बा, सिबिनाय फोरबो लानायस। जायो। बेनि उनाव गायखांनानै जोबनायावबो जोङो मोनसे ओ फोरबो लानाय जायो जेरै- नांगोल जांख। ख्रा नोंथाङा दहाय मख'दोंमोन ना। जोंनिथिंबो बेबायदिनो, बे नांगोल जांख्रायाव जोंहा। गायजोबनाय ना माइनि जोबथानो गायनाय, बेयाव ओ माखासे गायगिरिफोर बा माव। मावग्रा दांग्राफोरखौ जोङो माखासे रंजा होनायजों लोगोसे जोङो बेयाव ओ माइ आबाद नि जोङो। मोनसे फोरबो फालियो, बेयाव जोङो गायखांजोबनानै जोङो माखासे दान्दिसे सम दुब्लियावनो जोङो हाब्रु। खुनलायनाय बेबायदि खेला गेलेयो, बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों, ओ बियो आरो खोब। मानेि, बेखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आंनि बायदिबा जोङो जे मावै मावै मावनानै। मेंबाय, बेयाव माखासे गोसोफोरखौ सान्तथि खालामनो थाखाय ना- सा, बेबायदिनि थाखाय जोङो मा? ओ। ओ, बेबायदिनो जोङो एसे रं जानाय बेखौ लानाय जायो आरो, बिनि उनाव जोङो मा माइया दे। देरै-देरै देरलांनानै जोङो बेयाव माखासे हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ जोङो जोथोन लानो नांगौ। बेबायदिनो हा। हाग्रा बायदिसि ना फोरखौ फुस्रांनानै होनो नांगौ सम-सम, बिनि उनाव जेब्ला देर। लांगोन आरो बै मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे सम जाहैगोन, ओ बेयाव माइया ओंखारहां सम बेयाव। गु मोनसे जोंहा फोरबो फालिनाय जायो। जायखौ खाथिगासा होननानै बुंनाय जायो। खाथिगनि ओ से। दान से अक्ट' खालि ना, बेयाव जोङो ओ माखासे गनसा लानानै बा, थाइगिर बिखुं लानानै। एयाव जेवारि सावहैनाय जायो। थाइगुर थाइगेर बिखंखौनो, बिनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे माइनि। माइ फिथाइया मोजाङै ओंखारो आरो मोजाङै जोथोनै थायो। बेनिफ्राय जोङो माइया रायै रायै रानानै। मोनहैगोन। अब्ला बे समाव माइआ गोमो गाबनि जाहैगोन। बे जेब्ला गोमो गाबनि जागोन। अब। अब्ला बिलाइफोराबो मोनफालांनानै। ओ, रानलांगोन आरो बे राननाय समावनो बेहा माइ आबाद दिखांनायनि सम। बे समाव जोङो माइखौ हानो नांगौ बेबायदिनो खासिफोरजों हानानै लानाय जायो आरो आथिखालाव। थ' जोङो मेसिनफोरजों हानायखौ नुनो मोनसै बिनिफ्राय जोङो हानानै। लाबोनानै जोङो मारा होनाय जायो, मारा होनायखौ जोङो मोसौजों एबा थ्रिखौजों होनो हायो। बेनि अनगायैबो। दोरोङा बिरोंथामिनजों जौगा होजानाय मेसिनफोरजोंबो जों होनो हायो। बेनि उनाव जों मारा होखांना। माने जोङो बेखौ फोरानसनानै जोङो मा? बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय नांगौ समाव बरन। माने जोङो, मिलाव सौनानै जोङो जानाय जायो आरो बिखो नङा होमबासो। आरो गोजोननाय थाबाय सार नोंथांजों सावरा य।